औ।
नोंथ' खोनादों दा। औ औ खोनादों औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय।
बिदिब्ला नोंथाङा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ जाय जायो नोंथां दे।
औ बिदिब्ला नोंथां।
होनबानो जाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आयदाया जाहैबाय ओ फसल गायनाय बायदिसिना फसल गायनाय आरो। आरो फसलनि सायाव सोनार। नायनि सायाव सावरायनोसै आयदाया फसल बुङोब्ला जों मोनथिखायो जेहेथ जों बोथोराव से बायदिसिना फसल गायनाय जायो मैगं थाइगं जेरैहाय ओ बायदिसिना आलु ओ कबि फान्थाव लाव बायदिसिना बेफोरबायदि मेग गंगायो। जायनि सायाव जोङो ओ सोनारनानै थायो गावनि जिउखौ गावनि जिउग गावनि जिउ खुंनायाव जोङो जेनेब्ला गोनां थि जानाय रांफोरखौ हाथाय बाजारफोर
फान-फानहैनो औ-औ-औ-औ ओरैनो जोंनियाव दैज्लां बोथोराव बांसिन ओ जोंनि गामियाव बर' सुबुंफ्रा ओ फाथो आबाद फाथो आबाद मावो बेजों लोगोसे मै मैथा-मैथा बांगाल ओमफ्र आय सबाय बिमा बायदिसिना बे दैज्लां बोथोराव जानाय फसलफोर खौ मावो आरोना आबाद खौहाय ओमफाय बांसिन-बांसिन जों गामियाव बयहाबो माने बारियानो दंखाजोबो मोनफा-मोनफा बारि जाय बारियाव माने गावनि न'खराव गावनि नांगौ जानायखिनि आबादफोरखौ माने न'आवनो उगायनानै न'आवनो जगायनानै लानो हायो आरो। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे थाव संख्रि फानलुनि जोंहा जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला न'आव थानाय बे मैगं थाइगंखौनो खानानै माने बाजाराव फानहैयो आरो। ओमफ्राय औ जोंनाव बे बांसिन माबाखौ फाथो मैगंखौ मावनाय जायो फाथो मैगंखौ ओ मा होनो गोरलैयावनो फुनानै फानहैयो जायफोरा रांनि गोनांथि जायो। बिसोरो ओम फाय जायफोरा फाथो सिना खालामनो थाखाय फाथोखौ फैयो फाथो सिनायाथ' जोंनि थाखाय गोबां हेल्पफुल गोबां मदद होयो जोंखौ मानो होन होमबा फाथोआ जेब्ला देरो फाथो द नायनि उनावहाय बेखौ जोङो दैयाव सोमोबनानै बिनिफ्राय बिखौ फुनानै फाथो बिगुरखौ जोङो दुं दुरुं महरै बोरै बाहायो ओमफ्राय बिनि बे जा बिफां माबा दंफां थाबोनाय जा मोदोम थाबोनाय बे मोदोमखौ जों फाथैसिना माने गोजां बोथोराव
अर सायनायाव अर सावनो थाखाय जरायनो थाखाय जों बाहायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे
औ औ
जों गामिनियाव नुबोनाय आरोखि आबैाबो मोनै समाव जों नुबोदों फाथो सिनाजोंनो माने न'नि इन्जुरखौ बानायो बे आरो
औ
सिनानि सायाव हाजों लिरनानै हाजों लिरनानै बे न' न' न' न उन्दुग्रा खथा बायदिसिना न' बानायो आरो गेजेराव होनाय बेफोरबायदिखौ बानायो ओमफ्राय लोगोसे जाथ' अ ओं फाथोसिनाजों अरखौ जरायो दैज्लां बोथोरावबो अखा हायोबा बे बाख्रियाव दोनथुमनानै दोननाय फाथो सिना ओ दोनि दिनावथ' मा गासिबो बुस्थुखौनो जगायनानै दोनोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
फा फाथो सिना होन बारिनि बन होन दैज्लां बोथोराव नांगौ जानाय माखासे ओ जेबा बाहायनो गोनां मुवाफोरखौ फोरखौ माने थगायनानै दोनखायो
औ औ
नों होनबा दैज्लां बोथो अखा हानायनि अखा हानायनि अखायाबो ओरैबायदि गोदोनि समाव माने
हाबाथाय मोनसे बोथोरावावनो एखे बोथोरावनो हाबाय थायोमोन दानि जुगाव
औ नंगौ
दाथ' नों बोथोरजों खोथा गैला नांगौ टाइमावबो
गौ‌ नोंथां
दाथ' आबाद मावनो आबादारिफ्रा गोबां खरम बाय नङा होमबा नोंथां मानो होनोमबा नांगौ समाव नों अखा हालिया नांगौ समाव खोथि फुनो मोनला नांगौ समाव हालुनो मोनला नांगौ समाव माइ गायनो मोना बिनि थाखायनो जोंना नायनो थाङोबा आबादफोराव माखासे आंखाल खौ जों नुनो मोनसै ओ फारसेथिं होनोबा आंखाल जायोबा दैनि आंखाल खाला बांद्राय जायो आरो नांगौ जायोबा
बिना नांगौ जायोबा जों एखमबा समाव दैखौबो मोननो थाङा बोथोर जायो ओम मानो होनबा बोथोरा आबहावाजों लोगोसे दा बिराद सोलायबाय ओमफ्राय जोंनि थ नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फैगौ मेसें बो बिनि आबादखौथ' जों दा दैज्लांवथ' मावनो हाया नङा होनबा नोंथां? माखासे मेसें बोथोरनि आबादखौ जों मेसें बोथोराव मावो मेसें बोथोराव जों गामियाव माबायदि मावो होनबा मेसें बोथोरयाव जों गामियाव बांसिन बि आलुनि आबादखौ मावो मानो थाखाय आलुनि आबादखौ मावो जोंनि हाया एसे गोजौ रानस्राव आरो हाया गुरै जि जायगायाव हा गुरै बे जायगायाव आलु बेदरा बांसिन थाङो नङा होमबा नोंथां माने जोंनियाव बिदिनो औ ओ दुइ बि ओ बे ओ मा ओ आलु आबादखौ मावनाय जायो आरो आलु आबादखौ जोंना मायाव मावो बे ओ माइ गायनानै माइ गायनायनि उनाव जेब्ला नारा थायो बे नाराखौ सावनानै बे नाराखौनो हासार बानायनानै दुब्लियाव फोथाराव दोनो माने जों जोंनि हाया द गोजौहाय बेवहाय फिननो आजिखालिथ' नोङो जोंना मा होनो मोसौजों हालेवला बयबो ्रेक्टर जाबाय गोदोनि दिनाव जों गामियाव बुङो गोदो दिन जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा मोनफा मोनफा न'खर गासिबो न'खरावनो मोसौ हालिसो नङाबा हालिनो बेबायदि थायोमोन नथायान दानि जुगाव मा होनो न थाङा मोस औ मोसौ गुलिखौबो नुनो थांला लासै ला लासैनो जों दामसे दङ ओ बेथ' बेखौ ओ
सोलायदों।
ओ
औ। औ
जोंनि गामियावल' नङा आथिखाल जोंनि ब बर' माखासे गामि याव जोङो
औ नोंथां नोंगौ।
खम
नुदो नुदो नोंथां नांगौ।
ओ मा मा होनो मोसौ गलियाबो जोबलां थांबाय मोसौ गलि
औ।
मोसौखौ फाननानै गोदान गोद टेक्न'लजि बाहायनानै गोबां रोखोमनि टेक्न'लजि बाहायनांगौ आरोखि। हेल' खोना दा?